औ नोंथां औ हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां मोजाङै खोनागासिनो
औ नोंथां ओ गिबियावनो नोंथां निसिम आंनिफ्राय ओ गोजोन ओ बेलासेनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंहाबो बिदिनो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां
औ
नोंथाङा ओरैनो मा खालामनानै दङ दा नोंथां
नोंथां आंथ' दा ओरैनो गरमनि जाहोनावबो नै दा ओरैनो माने दं माने नै जोंनाया माबायाबो गैया मा होनो मोब्लिबाबो गैया मोब्लिबाबो एसे आगोलावनो थांना दङ ओमफ्राय एसे एसे गोबाव जाबाय जोंनिया फैथ'वाखै माने औ औ नों - थाङालाय मा खालामबाय दं?
आंबो बेबायदिनो दंफां ओ सायाफोराव जिरायनानै दं नोंथां। इ गरमानो लाजाला दस' न
औ नोंथां औ एकदम बेखौ आरो। बुंनो नांला आरो माने बे आजिखालिथ' बांसिनानो गरमजोंनो बांसिनानो गरम जालांदों बांसिनानो दुंहाव थासारि सोमजिबाय थादों।
औ औ नोंथां नंगौ।
आदचा नोंथां
औ नों
नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों माने नोंथाङा आंनो। बे सोंलुनि फिननायखौ होनो हागोन नामा?
जथेस्थ' आङो जि एसे मिथिगौ बेखौ आङो। बुंफोरना होनोसै नोंथाङा ओ नोंथांनि सोंनायाबा माबायदि जागोन नों। थांआ खेबसे आंनो फोरमायना होयोबोला।
औ नोंथां आङो फोरमायना होनोसै जेनेबा नोंथां जोंथ' ओ जों बोसोरफ्रोमबो जोंनि रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ जों फालि नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा बैसागुखौ जोङो माबायदि गाजा गोमजायै। बा माबायदि बखौ जोङो हेगार हरो माबायदि रंजानानै माबायदि जेरै जोङो बेखौ मा रोखोमै माने बेखौ जोङो मा बायदि गाजा गोमजा यै हेगार हरो माने आं नोंथांनाव बेनिखौ मिथिनो लुगैदों आरो नोंथां
अ नोंथां आंनावबोथो नोंथां बेनि बागै बारा बेबायदि ओ गियान गैया माने। ओ मिथिया ओरैनो जा एसे मिथिगो जा जोङो फालियोबो दो जा मिथिगो जा जोङो रंजाबोदो। रंजा बाजायै जोङो फालिबोदो बेखौनो एसे आङो नोंथांसिम सुंद' समनि गेजेराव। जेरावनो एसे बुंफोरथिना होनोसै नोंथां दिनै जोंनाथ' उम बिदिनो जोंनियाव बैसागु होनोब्ला। थ जोंनिया आ जोंनि आसामावल'सो नुनो मोनो जों बैसागु होनोब्ला नङा होमब्ला नों थां जोंनि आसामनि ओ आसामावबो जोंनिया बेखि दङ एसामिसफोराबो फालियो बे बैसागु होननायख खौ बिहु होननानै बुंनाय जायो एसामिस औ बिहु होननाय जायो ओ। जोंनि बर'आवबो ओमफ्राय बेखौ बैसागु होनना मिथिनाय जायो। जोंनि फालिनायाथ' एखे समावनो जायो। ओ बिखि ओ बिहु आरो बैसागुजों एखे समावनो जायो जोंनिया बेयो ओ इंराजि एप्रिल दान। जोंनिया एप्रिल दाननि गेजेरावनो जोंनिया बे बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो बैसागोनि ओ गिबि बैसागोनि गिबि मा होनो बेखौ ओ ओ गिबि माबाखौ जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो' गिबि माने गोदान। बोसोर जेनेबा गोदान बोसोर जाहैबाय जोंनि बर' आरो जेनेबा बिहुनि। एसामिसफोरनिबो गोदान बोसोर जों हमनाय जाबाय गिबि जोंनियावथ' इंराजि जोंनिया जानुवारि। माहायाव जोङो इंराजि मथै जोङो गोदान बोसोर महरै फालियो जोंबो थिग बेबादिनो जोंनि हारिमु जोंहाबो हारिमु दङ नङा होमबा। नोंथां बे हारिमुखौ लानानै। जोंनियाबो बे एप्रिल दाननि जिब्रै नङाबा। बेनि खावसे खावसे मास थांनायनि उनावनो जोंनिया बे बैसागु मासआ जोंनिया। ओ सुरु जायो आरो माने ओ जागाय जेनो बे बैसागु दाना उम जो गोदान बोसोर होनानै जोङो बेखौ फालिनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो बै सागु होनोब्लाथ' जोङो बेबायदिनो रंजा बाजा गाजा गोमजा जों बेबायदिनो जोङो फालि नानै जोङो हगार हरो बैसागुखौ जोंनिया ओ बेयाव जोंनिया गोदान बोसोरनि जोंनिया मोसौ थुखैनाय बेखौ जोङो मोसौ थु फुनायखौ जोङो जेनेबा बैसागोनि से से से खालारनि जोङो ओ सानसे सिगां से खालारनि सानसे सिगां जोङो मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बे मोसौनि बैसागु फालिनायाव जोङो बेखौबो मोसौखौ जोङो ओ थुखैगोन थुखैनानै जोङो ओ आरामसे ओ जोङो बेखौ माला गानहोगोन बेखौ जोङो ओ बोर सारस्रि हरगोन ओ बे मोसौनिफ्रायनो जोङो गाय गाइखेर मोनो बेबायदिनो बायदिसिना जोङो मोसौनिफ्रायनो हालेवो जोङो मोसौजों मोसौजों हालेवनानै जोङो माइ गायो बेनि थाखाय जों बेखौ सनमान होनानै जोङो मोसौ बैसागुआव ओ बरायनाय जाहैबाय माने मोसौनि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो बे बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगांखौ जोङो बैसागुनि ओ मोसौनि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो नोंथां थिग बेबायदिनो बेनिखाय अखानायै जोङो अखानायै जोङो से थारि से खालाराव जोंनिया मानसिनि बैसागुआ जागायजेनो आरो नोंथां बे से खालाराव जोङो ओ नखराव जोंनियाथ बाथौ बाथौ दङ नोङा होनबा बा जोंनि बरनि धोरोम होनबाथ जोङ बाथौखौथ रायखांनांगोन ना बे बाथौखौ जो बाथौआव जोङो बाथौआव जोङो साथि खाला लगायनानै जोङो बुट बायदिसिना ओ फिथाइ सामथाइ जोङो बावनानै बायदिसिना धुप बायदिसिना लगायनानै फैसा थाइसे बेबायदिनो बिबार बायदिफोरजों जोङो बे ओ बाथौखौ आफा बोराइ बाथौ होनना जोङो मिथि दिनै मोननाय जायो बेखौ आफा बोराइ बाथौखौ माने जोङो आरज गाबो बे आफा बोराइ बाथौनि सिजौनि ओ गुदियाव जोङो आरज गाबो आरो ना नोंथां बेबायदिनो थिग बेबायदिनो आरज गाबखांनानै बेनि उनाव गेदेरखौ सनमान होनाय आं उन्दैखौन मान होनाय बेबायदिया जोंनिया सोमजिबो आरो माने जोङो बिमा बिफाखौ बे खुलुमखांनायनि उनाव जोङो बिमा बिफाखौ जोङो खुलुमगोन नङा होमबा जोङो खुलुमनांगोन जोङो गिदिरखौ बिमा बिफाखौ आबै आबौमोनखौ जोङो खुलुमनानै बे नेमखानथिया जोंनि बासागुआव ओ गोग्लैयो आरो बेबाय नो जोङो आ बैसागुनि बोसोर सोर गोदानाव जोङो बिमा बिफा जोंनिख्रुइ देरसिनखौ जोङो सनमान होनांगौ खुलुमनांगौ बेयो जोंनि हारिमुआव हाबनानै थानाय मोनसे जोंनि सिनायथि होनबाबो जोङो बेखौ नङा बुंनो हाया सिनायथि बुंब्लाबो जोङो नङा बुंनो हाया नों थिग बेबायदिनो जोंनियाव बैसागु जोंनियाव आ स्नि सान जोङो फालिनाय जायो बैसागुखौ जोङो नोंथां नङा होनब्ला नोंथाङाबोथ बेफोरनि बागै एसे एनै मिथिगौ स्नि सानखालि जोङो बे बे स्नि सानाव जोङो ओ गाजा गोमजायै जोङो बैसागुखौ हगार हरो जोंनिया गामि गामि सेंग्रा सिख्ला गथ उन्दै बोराइ बेन्थ जोंनिया गासिबो जोंनिया मा ओ गाजा गोमजायै जोंनिया न न थांनानै जोंनिया मोसाहोयो। मोसानानै जोङो जि हायो न खराव जि हायो माइरं एसे फैसा थाइसे बेबायदिनो जि मोनो जोङो खांथिंनानै आरामसे जोङो मा आ रंजा बाजायै गाजा जायै जोङो बे बैसागुखौ जोङो बिदाय हरो आरो नों थां आरो जोंनिया बैसागोआव आरोबाव दंबावो जोंनियाव बेखिनि जोंनियाथ' जौ गिसियो होनबाथ' जोंनिया बैसागोआव थाखारगोन नों थां नोंथाङाबाथ' मिथिगौ औ जौ गिसि होनोब्ला बे जौ गिसिफोर लोंनाय बे गामिनि सेंग्रा गामिनि बोराइ बेन्थ'फोरखौ जों लों नानै आलासि जाहो फैनानै ना बेदर अमा बे बादिनो जोङो संनाय खावहाय जोङो बे जोंनि जौ गिसि होननाय जे माइब्रानि जौ बेबायदि जौखौथ' नोंथाङाबो खोनाफेर दों जानांगौ नोंथां आ बे खौ जोङो आबै आबौ बोराइ बेन्थ'फोरखौ लोंनानै ज' ज' जाजाय रंजा बाजा जोङो मा गाजा गोमजायै जों बेखौ बैसागुखौ बिदाय होनायनि नामाव जोङो बेबायदि जाहोनाय जायो आरो। आबै आबौमोनखौ सनमान होनानै मान होनानै बेबादिनो आरोबाव जोंनियाव बेबायदिनो गोबां दंबावो। नोंथाङा नोंथाङाबोथ' मिथिगौ बुहुद गोबां बेफोरनि बागै बाथ्राखौ नङा होमब्ला नोंथां नों थाङाबो एसे बेफोरनि बागै सुंद' समनि गेजेरजोंनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आङो।
औ दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जोंनि सात दिन बैसागुखौ जोङो सात दिनखौ जोङो बोरै एगार' र नोंथाङ दि जा फोरमायलांबाय। बेखौ आङो खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जेनेबा जोंनियावबो जों जोंबो बिदिनो जेनेबा गेदेरखौ सनमान होनाय उन्दैखौ जों मान बावनाय बेफोरबायदिखौ जों खाला मो गासैबो जों बर' फोरनालाय जों गासिबो खालामखायो आरो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन गामि दाबसे बै गामिनिफ्राय गुबुन गामि दाबसेयाव थाङो थांनानै बिदिनो मोसाहैयो बा बिदिनो गुबुन गु बुन बिदिनो जाय एसे माइरं एसे जाय हरो बा रां फाजाय हरो बेखौनो जोङो अनसुंथाइ महरै लानानै फैयो बे खौ जोङो गाजा गोमजायै रावबो जेबो जेबो माबे आरो नांबावगौ बिदि बुङालासिनो जि हरो बेखौनो जोङो लानानै फैयो बेखौनो जों गोजोनो आरो बिदिनो गेदेरखौबा जोङो खुलु खुलुमबाय उन्दै नुबा जोङो जोंबो उन्दै खौ एसे मान बावनानै फैयो आरो बिदिनो आरो जोब जोबनायाव जों गासैबो जयैनो लोगो नांनानै गामि गं सेनो रायजो राजाखौ लाफानानै जोङो खाना जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
औ बे खानायानो जोंनि माने बैसागुखौ बिदाय होनाय जोबथि लास्ट बेनो आरो जोंना बेखौ आरो गासैबो बिदिनो जोङोथ' मा होनो नोंथां जेनेबा खाम सिफुं जथा बायदिसिना सेरजा बेखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायैनो बेफोरनि मिलौजों देंखोजों जोङो गावसोरनि जोंनि बे बैसागु रंजाथाइ फोरबोखौ जोङो आलो गोजोनै हेगार हरनो हायो आरो बिदिनो नङा होमबा नों थां औ नोंथां दा बिदिनो जोंनि फोरबोआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानो होनोबा जोङो बे बैसागु फोरबो जोंसो जों सिनायथि मोनो दाथ' नोंथां जोंनि जोंनि एसेबां गुवाहाटियाव जालांनाय बै दाखालिसो एसेबां गोजोन बागुरुम्बा दोहौ बेयाव एसेबां जि रोजा मान सुबुं जायफोरबो बा जोंनि खाम सिफुं जथा सेरजा जायखिजाया बेफोर दामनायजों आरो मोसाखावरिफोरा जेरै मोसादों बेफोरबायदि बैसागु मोसानानै जोंनि नामखौ लाखिदों जों बर'आ गोग्गाथाव दा गासैबो बुहुम नाङैनो जोंखौ सिनायनाय बायदियानो जाना दंङ नङा होमबा नोंथां दा बेफोरो मानि थाखाय सिनाय जादों जों बैसागु जोंनि बैसागु फोरबो बा जोंनि बैसागु मोसानाय बेजों जों सिनाय जादों दा आसा खालामो जे जोङो आरोबाव बेफोरबायदि लाखिबावनो हायो नामा जोङो आरोबाव बेफोरबायदि मुं मोनबयो जायफोर जोङो रेकर्डआव जोंनि गिनिस बुक अर्ल्ड अफ रेकर्ड मोनसे बिदि नाम थायो बेयाव जोङो निजिनि नामखौ थिसननो नाजागासिनो आरो नाजागोनबो आरो जोङो जेसेबां हायो एसेबां निजिनि जोंनि बे फोरबोखौ बैसागु फोरबोखौ जोङो लाखिनो रोंनांगोन नङा हा नोंथां आदसा नोंथां नोंथांनिफ्रायथ' आङो जोबोर गोजोन नाय मोनबाय खोनानानै जोंनिया समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां जों दा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
अ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय ओ मानो होनोब्ला नोंथाङा सम खमनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि बाथ्रा ओंथि गोनां बाथ्रा बुंलांबाय जिहेथु बिनि थाखाय नोंथांनि सिम गोजोननाय जासिनायखौ आंबो बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों औ गौजोनथों